मोनाबिलि नोंथां दा जेन'बा जों मानि सायाव सावरायलायनो नोंथां
सावरायनाय माने दे नों नोंथाङानो बुंदोलाय मानि सायाव सावरायनो
अ जायो जेनबा जोङो ओ आबाद मावनाय साख्रि मावनाय बे सरकारि बेसरकारि बेफोरखौ लानानै सावरायनो हायो आरो नोंथां
उम आबाद
जायो नोंथां जेन'बा आं सावरायगोन ना नों सावरायगोन नोंथां जागोन दे जेन'बा जोङो साख्रि मावनाय बा सरखारि सुबुं आं बेखौनो होनसै दा जोंहा सरकारि सुबुं होनोब्ला जोंहा समाजाव मोनसे मा थायो जेनेबा सनमान होननाय बे बाथ्राया फैयो आरो आथिखालाव जोङो सरकारि साख्रि मोननांगौवाबो गोरलै नंला ओ दा जायनि जाहोनाव जोंनि गोबां फरायसाफ्रा आजिखालि नारा ना शथा गावजों गाव नाजालायगासिनो दा जोंनि ओ बुहुमाव सुबुं अनजिमायाबो बांबाय बा जोंनि हादराव सुबुं अनजिमाया बांबाय जायनि थाखाय जोंनि गेजेराव सरकारि साख्रि मोननांगौआबो गोरलै नंला आरो नाथाय जायनि ओ जायनि माबायाव नाजानाय दं जायनाव नाजानाय दं जाय जेननाय लाया बिथांमोनहा फ्रायानो देरहासार जायो आरो आथिखालाव गोबां फरायसाफोरा गोबां जेन'बा सोलोंथाइ लागासिनो माखासे गावखौ इयुनाव दैदेनलांनो थाखाय दा बै सरकारि साख्रिया जे ओरैबायदि मुल्य' गोनां जोंनि बुहुमाव जों बेखौ मिथिनो मोनखाबायानो दा बिदिनो जेनेबा साख्रि मावनायनि ओ साख्रि मावनायनि माखासे मा होनो बेखौ जेन'बा फिथाइ बा बिनि माखासे जोङो मोननो मोननो हानाय बे माबाफोरा जाबाय जेनबा जों साख्रि मावोब्ला जोंना ओ गोबां माखासे मुलाम्फा फैयो आरो ओ बिदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ ओ जोङो रांनि खोथायावनो होननो हायो रांखौ जोङो ओ साख्रि मावनायफ्रा माबायदि मोनो जेनेबा मोना दान मोनसे साखनायनिनाव ज मावनो ज बेथनखौ मोननो हायो आरो दा बियो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोर जोंहा थिखानाय समनि गेजेराव जोङो जोंनि थिखानाय रांखौ मोनो आरो दा जोंहा साख्रिनि माबायावबो जेन'बा गोबां गिदिर फिसा साख्रि थायो बे गिदिर फिसा साख्रियावबो जोंहाो रांफोरा बुरजाय खम जों बेखौ नुनो मोनो आरो थेवब्लाबो ना साख्रि मावनायाव मा जायो जेन'बा सुबुंफ्रा गावसिोरनि रांखौ जा जा मोननांगौखिनि बेखौ मोनो आरो इयुननि थाखायबो बिथाङा गावनि गथ' गथायबा गावनि न'खौनि थाखाय बिथाङा थिनानै दोननो हायो आरो दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा साख्रि मावनायाव फारफ्रोमसिमबो मा खालामनो हायो जोंहा मुलाम्फा दं आरो दा बिदिनो जेन'बा जोङो साख्रि मावनायाव माखासे जेनबा जो बायसान्स बा जोङो लोमजानाय सानाय मानसिनि देहाया बेथ' जोङो बुंना थास' बिलाइनि दै बेफोरखौ जों नु हाखै जेने'बा जोङो दसेनो मा जागोन जों मिथि दा बैयाव मा जायो नो साखा साख्रि मावोबब्ला नोङो नोंनि जे अफिसाव नोङो लोमजानानै थांनो हालाबाों साख्रिखौ मावहैनो हाला जों बेयाव मा खालामनोायो माखासे एप्लिकेसनफोर होनानै नोङो आं लोमजादों लोमजादों आंना देाया असुुब बा देहाया मोजां नङा होननानै जोङो जेन'बा जोङो नोंनि अफिसाव नोङो बै एप्लिकेसनखौ हरबानो नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव थांननायबो नङ आरो थेवब्लाबो नोंथाङा नोंथांनि बे जा मोननांगौ रां जों बेखौ मोननो हायो आरो नोंथांनि बेयाव जेबो माखासे खहा फैया दा बिदिनो दंबावो जेनेबा जोंहा जोङो पेनसन हिसाबैबो फैसाखौ मोननो हायो पेनसन हिसाबै होनोबब्ला मा बुंनो थाङोब्ला जेन'बा नोंथाङा खमबाय साख्रि मावख'नानै नोंथांनि साख्रिया जोब्बाय दा नोंथाङा बै साख्रि जोबखांनायनि उनावब्लाबो नोंथाङा नोंनि बेथननिफ्राय खावसे रांखौनो नोङो पेनसन हिसाबै नोङो थैजासिम दानिफ्राय मोनबाय थागोन आरो नों थैजासिमल' नङा नों थैनानै नोंथांनि बिसिनाबो बिसिनि नामाव बै पेनसना ओरै बास्लायलायगोन आरो थारमाने साख्रि मावबाथाय ओमफ्राय नों थैनानै थांब्लाबो नोंथांनि न'खरा सखौ गोजोनै रायजोजानो हागोन बियो रोखा सरकानो बान्ना होनाय दङ दा बिदिनो दंबावो जेन'बा नोंथाङा रांनि अनसुंथायखौ बो नो बा माबा मोनसे खालामनो नोंथाङा नोंथांनि आखायाव फैसा गैला दा फैसा गैयाबा मा जायो नोंथाङा गारिखौनो बायनो हाला बायनो हाला हबा जेन'बा नोंथांनो नोंथांनाव थोजासे रां गैया नोंथांनाव बै माख जेन'बा गारि फानग्राफोरा नोंथांनो माखासे लन बे होयो आरो जेनेबा नोंथाङा साख्रि साख्रि मावखायो दा जों बेनो लन होब्लाबो बिथाङा सोखागोन दा बिदियाव माबारै जायो जेनेबा नोंथांनो लन होना होबाय दा नोंथाङा नों दानसेयाव जि रोजा बा जिबा रोजा बिदि रांखौ सुख'नांगोन आरो दा नोंथाङा सुखुलासिनो थायोबा नोंथांनि साख्रियाबो माखासे खैफोदाव फैगोन दा बेनि थाखायनो नों जोङो बेफोरबायदिखौ सुबिदाखौ मोनो आरो आरो दंबावो जेन'बा जोंहा
औ
समाजाव माखासे माबा मोननाय बा मान सनमान मोननाय जोङो समाजाव ओरैबायदि मान सनमान मोननो हायो जेन'बा आथिखालावथ' नों सरकारि साख्रि मोननांगौबो नि नंखाला बिनिखायनो मा खालामनो जेनबा जाय बिथांमोना ओ सरकारि साख्रिखौ मोनो बै समाव सुबुं फोरा बिथांखौ मोजां नोजोरजों नायो आरो। आरो बिथां बायदि जाजानो लुबैयो गावसिनि गथ' गथायखौ। आरो दा बिदिनो जेन'बा नोंथाङा स-सरकारि साख्रि मोजां सरकारि साख्रि मोनोब्ला नोंथांनि गामियावबा नोंथां नि ओनसोलाव बयजोंबो मिथिजानाय बा नोंथांखौ ओ नोंथांखौ बा नोंथांनि खिथु खिथु खारफानो बै इयुन जोलैफ्रा सोलोंगोन आरो दा बेयो मोजां जेन'बा समाजनि सुबुंफ्रानो खौ नुनानै जुदि सोलोङोबा आंबो बिथांबायदि जागोन मागोन होननानै बुङोब्ला ओ बिदिनो जायो आरो। उम दा दंबावो जेनबा जोंहा ओ माखासे मा होनो ओ इयुननि थाखाय रां बुथुमनाय इयुनाव मा जायो जेन'बा नों इयुनाव रांखौ बुथुमोबा ओ रांखौ बुथुमनानै लागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि उनाव नांगौ जानाय गासिबो रांखौ नोंथां थाङा बै नोंनि साख्रिनिफ्रायनो दोन्थुमनानै लानाय रांफोराव ओ नोंथाङा दोननानै बो बाहायनो होन आरो दा दंबावो जों जोंनो सरखारि साख्रिखौ जोंङो उम जेनबा जोंनो खामला मुजिर्रा मावनायफ्रावथ जोङो साख्रि साख्रि बायदि खामानि नङा नोंहा फुङावनो थांनानै नोङो मोनाजासे मावनांगोन। दा जोंना सरकार साख्रियाव मा जायो नोङो नयथा दसथानिफ्राय जानानै नोंदा थिनथा सारिथा बिदियावनो गयो आरो। जेन'बा नोंथांनि खामानि मावनायनि सायाव सोनारो बियो जेनबा दंबावो जोंहा ओ नों जुदि एसे गाहाय लेभेलाव दंबा गाहाय थाखोआव दंब्ला नोंथाङा मोजां रोखोमै खा-खामानिखौ मावलांबाय थायो ब्ला दा नोंथाङा मा खालामनो हायो नोंथांनि साख्रिया ओ माखासे प्रमसन जानायनि एबा नोंथांनि सा देरनायनि ओ देरनायनि लामायाव फैयो आरो‌। ओ दा बिदिनो नोंथाङा थाखो थाखो बिदिनो थांनो हागोन जेनबा ओ नोंहा मोजां खामानिखौ मावलां बाय थायोब्ला दा नोंथांनि साख्रियाबो देरलांबाय थागोन बिदिनो आरो नोंथांनि दरमायाबो बारायलांबाय थागोन दा बिदिनो आरो। आरो नों जोङो सरकारि साख्रिया जोंना जै मोनबाय नोङो बेयाव नोंथाङा जेबो खोथा गैला नोंहा रां रुफानिबो जेबो गिनांगौ खोथा गैला दा बिदिनो आरो। दा जोङो बयबो ओ बिदिनो बिनि थाखायनो जों सरकार साख्रिखौ बयबो होसोयो दा नोंथाङाबो जेनबा माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां। आङो जेनेबा साख्रि गैयाबाबो जों आबादजों ओ संसार जालांनो हायो आं बेफोरनि बागै फंनैसो बुंनो जै
जागोन नोंथां औ।
ओ जोङो ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा आबादजोंबो नों संसार खौ मोजैनो जालांनो हायो जुदि नोङो नोंनाव बानाय आरो मा होनो बेखौ ओ बानाय गैयाब्ला आरो बानाय आरो मेंनाय फोरखौ ओ ज्राब दोनथ' नांगोन आरो। ओ बुंनो थाङोब्लाथ जोङो ओ साख्रिखौथ बयबो मोनजोबा नङा होमब्ला नों थां जो जे उम गासिबो ओ साख्रिखौ मोनजोबगोन ओ बे नङा ओ नोंथाङा जे ओ मा बुङो बेखौ ओ साख्रिखौ आसा ओ खालामबाय थानानैबो ओ थानो नाङा मानोना ओ खाफालनि लिरनाय सोरनिबा खाफालाव दं सोरनिबा खाालाव गैया। बेखायनो नोंथाङा ओम ओ साख्रिखौ ओ होसोथाबबाय थायोब्ला ओ बैसोआ था थाङोब्ला उनाव ओ मा होन्नो बुङो बेखौ ओ बैसोआ थांद्रायोब्ला उनाव नोंथाङा जि ओ नोंथांनि संसार बेफोरो एसे ओ मा बुङो बेखौ ओ माने ओरैबो जाया ओरैबो जाया जाहैयो आरो बेनिखायनो नोंथाङा ओम साख्रि नागिरना यजों लोगोसे नोंथाङा आ आबादखौबो ओ मावफलाङोबा मोजां जायो। मावफालाङोबा मोजां जाय यो मानोना बयनिबो थाखाय साख्रिया आसामभब बा ओ मोननांगौ आ गोरलै नङा बेनिखायनो जोङो आबाद मावनानैबो न'खौ ओ दा दालांनो नाजा‌नांगोन ओरैनो आबाद होनोब्लाथ जोंहा जेरै ओ जोङो ओ बोथोराय लाय बोथोर आबाद मावनानै जों रांफोरखौ खामायनो हायो जोङो जेरै ओम ओम थालिर बागान था थ' जेबो बोथोर गैया ओ जों थालिर बागान मावनानैबो ओ सासे ओम ओ मा बुङो बेखौ मा होनो बेखौ जाखांना साकसेसफुल साकसेसफुल सुबुं जानो हायोबा मा होनो बेखौ जाफुंसार सुबुं जानो हायो आरो थालिर आबाद मावनानैबो बेनि अनगायैबो जोङो बोथोरनि आबाद मावनानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो जेरै जों बोथोराव बानलु सिब्र गायनो हायो बा गुबुन आबादफोर मावनो हायो जेरै जोङो न'आवनो गायनो हायो जोङो जेरै ककवा बिफां ड्रागन बिफां ड्रागन बिफां आरो बिदि गोबां जोङो आबादखौ माव आरो जो जोङो बिदिनो दं आरो जोङो माइ आबाद मावनानैबो बोथोराव खनसे माइ आबाद मावनानैबो जों ओरैनो जालांनो हायो आरो नाथाय नोंथाङा बुरजा बिबांनि मावनो नांगोन बिदिनो बिदिनो आबादजों जोङो मोनसे गोगो न'खर नो हायो आरो जेरै जोङो हनानै ला थालिरखौनो बुंनोसै आंङो जे जे जेरै जोङो थालिरखौ आबाद थालिर आबादखौ मावबाय थालिर आबाद मावनानै जो गोबां रांखौ जोङो आरजिनो हायो मानोना थालिरा बोथोर गैया मानोना बियो अ अ अ जेनेबा जेब्लायबो मा बुङो फिथाइ होबाय थायो आरो जेबा मोनसे बोथोरावबाय मोनसे बोथोराव गैला बिदि नङा आरो माने उ थालिरा उन सिगां सिगां फिथाइ होबाय थायो बिनि थाखायनो जोङो बिनिफ्राय गोबां मुलामफा ज जायो आरो बेजोंनो जोङो न'खरखौ दालांनो हायो साख्रिनि अनगायै जोङो आबाद मावनानैबो नोंथाङा मोनसे गोग्गो न'खर दानो हायो मोनसे समाजाव ह हेफाजाब होनो हायो आरो समाजाव गैयै सुबुंफोरखौ नोंथाङा आबादनि मुलाम्फाफोरजों नोंथाङा हेफाजाब होनो हायो जेरै नोंथाङा थालिर फाननानै माखासे रां मोनबाय बे रांफोरखौ नोंथाङा माखासे गामिनि गोरिब सुबुंफोरनो म माखासे दान बायदिफोराव हरनो हायो गोरिब सुबुंफोरनो दान होनो हायो बिदिनो जोङो आबादजों न'खरखौ दालांनो हायो आरो आरो दं जोंहा मा बुङो माखासे बेफार फालांगि जेरै जोङो साख्रिनि अनगायै जों माखासे बेफार मावनानैबो जानो हायो जेरै जोङो बेफार होनोब्ला माखासे मैगं थाइगंनि बे बा जेनेबा गुबुन गुबुन बेसादफोरनि बेफार फालांगि खालामनानै जेनेबा संसारखौ एबा नखरखौ दालांनो हायो आरो बा फिथाइ सामथाइनि दखानाव गंसे नंङा ला बेजोंबो नोंथाङा जेनेबा ओरैनो नोंथांनि न'खरखौ सुंथानो हानायखिनि रांखौ नोंथाङा बिदि मुवा बेसाद फाननानैबो जालांनो हागोन आरो बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला साख्रि बे साख्रि साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय मा बियो मोनथारनांगौ बे नङा साख्रि गैयाब नोंथाङा मा बुङो गुबुन राहा लामा नागिरनांगोन आरो जिउआव साख्रियाथ' नांगौ होनब्लानो मोननाय जिराद नङा होनबा नोंथां नांगौ होनबानो मोना बेखौ जोङो बेखौ मा बुङो खाफालनि लिरनाय बायदि नों नाजायोब्ला मोनगोन नाजायाब्ला मोना नाथाय साख्रिखौ होसोथाबबाय थानायाव नोंहा बैसोफ्रा थांगयोब्ला नोंहा उनाव अ ओरैबो जाया ओरैबो जाया जाहैयो बेनिखायनो साख्रिनि अनगायैबो जों आबाद मावनानै सासे जा जाफुंसार सुबुं जानो हायो आरो बिदिनो जोंहा गोबां बिदिन्थि बिदिन्थि दङ गोबां मुस सुबुंफोरानो बिदि साख्रिनि अनगायै आबाद मावनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनो गोबां बिबांनि हायाव जोंहा थालिर बागान बा गुबुन ड्रागन बिफांनि बागान बा बानलु सिब्र' बोथोराव गायदों बेफोरजोंबो गोबां रां आरजिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो जों आबाद दाउ सोन आबादखौ जोङो आबादखौबो जोङो जोंनि जिउनि जि मा होनो बेखौ थांना थानायनि राहा लामा खालामनानै लानो हायो आरो नोंथां ओ जि आबादजों नोंथाङा गंसे न'खरखौ सालायलांनो हागोन बेयो मोनसे मा बुङो सैथो बाथ्रा आरो बिदिनो आबाद आबादजों नोंथाङा नोंथांनि गथ' गथायखौबो आबाद मावनानै फिसिनो हागोन फरायनाय बायदिफोराव नोंथाङा खरसा बहननानै होनो हागोन। फिसाफोरनो नोंथाङा न'खौबो सामलायलांनो हागोन। बिदिनो नोंथाङा गुबुनखौबो आबादनि गेजेरजों हेफाजाब होनो हायो आरो जेरै नों। गोबां बिबांनि आबाद मावोब्ला बै नोंथांनि आबाद बागानाव गुबुन जेनेबा। गुबुन सुबुंफोरा नोंथांनि सिङाव हाजिरा मावनानै जानो हागोन जेरै नों। नोंथांनियाव थालिर बागानावनो हमना ला बे सुबुंङा नोंथांनि थालिर बागानाव स। मा बुङो थालिर बिफांखौ। लाहैबाय थानाय हाजिरा मावहैनो हागोन थालिर फिथाइ दाननाय हाजिरा मावहैनो हागोन अब्ला नों। बे सुबुंनो एबा सुबुङा नोंथांनिफ्राय। जि रां मोनो बेजों बे सुबुङा गावनि न'खरखौ ओरैनो सानसेनि जानाय। गथ' गथायनि नांगौखौ बे नों हाजिरा मावनानै बै सासे सुबुङा। फुंनो हागोन आरो बिदिनो आबाद मावनानै नोंथाङाल' मुलाम्फा जायो बे नङा। आबाद मावोब्ला नोंथांजों लोगोसे जे गुबुन सुबुङाबो मुलाम्फा। जागोन आरो जेरै नोंथांनि सिङाव जाय खामानि मावगोन बेहाबो मुलाम्फा जागोन। आरो नोंहाबो मुलाम्फा जागोन आरो बिनि बिदिनोसै आरो नोंथां जि।
ओ रोङो मोनसे गोजो न'खरखौ दालांनो हायो आरो नोंथां। औ नोथां। ओ दा जेन'बा नोंथांनि होननायाबो सैथो जोङो बुहुमाव गासिबो सरकारि साख्रिनि। जुखिल' थाङोब्ला जोंनि हादराव बे आबादनि दिहुनथाइ बेयाव खम जालांगोन मानो होनना बुङोब्ला जेनेबा साख्रि मावग्रा। आरो आबादारि बिसोर मोनैनि गेजेराव मोनसे गोथौ सोमोन्दो दं आरो मानो होननानै बुोब्ला जेन'बा ओ। जुदि नोंथाङा साख्रिल' मावबाय थायो अब्ला जोंनि आबाद बा जोंनि हादराव आबादखौ सोर दिहुनो। दा बिदिनो जोंहा आबादखौबो जोङो साख्रि मावग्रा सुबुं आरो साख्रि मावै सुबुं मोननैआबो नांखागौ जायो जायनि जा। जाहोनाव जोङो ओ आबाद मावग्राफोरखौबो नांगौ जायो जायनि आबादफोरखौ जोङो। ओं साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा बायद जाहाथे बायनानै जानो हायो दा बिदिनो जेन'बा जोंनि हादरखौ। बे साख्रि मावग्रा सुबुंफ्राल' गोजौ खालामा जोंनि आबाद मावग्रा बिथांमोनहाबो खालामो मानो होननानै बुङोब्ला जेनबा। नोंङो नोंनि हादराव नोंङो बयबो खामानि मावजोबोबा साख्रि मावजोबोबा नोंथांनि न'नि खामानि बा। नोंथांनि आब खामानि बा आबादथिलिनि खामानि सोर मावनो बिदि जायो आरो दा बिदिनो न'खर। खुंनायाव ओ सरकारि साख्रि आरो आबाद मावनाय बे जेबो सोमोन्दो माबा गैया। फारागा दंङो आरो जेनेबा समाजनि नोजोराव फारागा दं जेनेबा साख्रि मावग्राफ्रा समाजनि नोजोराव एसे गोजौ थाखोनि जायो। बे थिग बे गोदोनिफ्रायनो सोलिखानाय आरो साख्रि गैयिफोरा जेन'बा एसे माबा जायो आरो। अब्लाबो। जों बुंनो हायो जेन'बा साख्रि मावग्रा थाबा मालाय मा जानो जुदि नोंथांनो नोंनि जानायखौ। गथायना होग्रा बा नोंथांनि उदैखौ सुफुंनो हाग्रा बे माबायानो गैयाबा दा नोंथाङा सार। साख्रिल' मावना जाया नोंनो नोंनो ज्राग्रा आदारखौबो नांखागोन। दाउ जेनेबा बुहुमाव जोङो। थांनानै थानो थाखाय जोङो जाग्रा बेनो जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन गोनांथि जायखौ जोङो। जोंनि बुहुमाव ओरैनो मोना मोननाया मोनो नाथाय जोङो बेफोरखौ जानानै थांनानै थानो हाया जोंनो। गुबै नांगौ माखासे आदारफोर बिदिनो जोंहा दंखायो माइरं माइ। बे थाव संख्रि फानलु बेफोरखौ जों नांथारगौ आरो जाय गैयाबा जोंनि थांनानै थानाय बा जोंनि। जिउनि जेबो माबायानो ओंथियानो थानाय नङा आरो। दा नोंथां जोङो मा ओनो जेनेबा जों बिदिनो खासै जोङो जोंनि। समाजआनो ओ बिदिखौनो माबाखानाय जेन'बा गोदोनिफ्रायनो गोदोनि। माने सोलिबोखानाय बेयो जोंनो आदार नांगौ आदार नङा जोंहा थांनानै। थानो हाया दा बिदिनो जोंल' नङा आदारखौ जोंनि गासिबो जिब जुनार बा। बे बुहुमाव जाय सुबुङानो। माबा लायो हां लायो बिसोरनो बे आदारखौ नांखागौ आरो दा नोंथां। नोंथाङा बेफोरनि सायाव इसे माबा फोरमायबावगोन नामा नोंथां।
बुंनांगौथ' बारा इदि गैलालै नोंथां ओ। मा बुंबावनो। ओ जों आबादनि अनगायैबो जि मा बुङो साख्रिनि। नि अनगायैबो आबादजों जों न'खरखौ दालांनो हायो बेनोसै आरो बाथ्राया
अब्ला नोंथां जोङो
औ जोंहा समाबो बांद्रायबायबायायदि मोनबाय आं नोंथां हनै
औ दे अब्ला नोंथां होमबा दानदो